नोंथां औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन आं नोंथां
औ सावरायनो हागोन औ सावरायनो हागोन नोंथां
बिदिब्ला आङो बे आयदानि सायावनो सावरायनो नागिरदोंदि जोंनि बैसागु फोरबोनि सायाव
औ औ।
औ बिदिब्ला बे बैसागु फोरबोनि सायावनो सावरायनोसै आं नोंथां
औ सावरायनो हागोन
औ जोङो बैसागो बुङोब्ला जों बर'फोरनि मोनसे गोनांथार फोरबो होननानै मिथिनाय जायो बा बुंनाय जायो। बे फोरबोखौ जोङो माब्ला समावहाय फालिनाय जायो बेखौ आङो फोरमायनोसै जोङो जोङो सैथाननि जोबथा दिनावहाय जोङो बेखौहाय संक्रान्ति हिसाबै फालिग्रोनाय जायो गिबियावनो
औ औ
जोङो मोसौ बैसागु बुंनाय जायो आरो नैथिया जाहैबाय जोङो बैसागुनि से खालारनिफ्राय फालिनाय जायो। जोङो बैसागुखौ फालिनो थाखाय गिबियाव मा खालामनाय जायो बिनि सायाव फोरमायनोसै आङो नोंथां गिबियावनो जोङो संक्रान्ति संक्रान्ति दिनाहाय जोङो मोसौ मोसौ बिहुखौ जोङो मोसौ खौ जोङो थुखैनो थाखाय फालियो जेन'बा बेखौहाय माबोरै फालियो आं बुंनोसै एसे गिबियावनो जोङो बे संक्रान्ति दिना जोङो फुङावनो जोङो सिखारनानैहाय जोङो मोसौनो सारनो थाखाय जोङो लाव फान्थाव हालदि दावाइ बिबार बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो मुवाफोरखौ बेसादफोरखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो।
औ
जेरै जोङो दोग्लिलितिबो बुंनाय जायो। आरो गारला जायखौ बुङो बेखौबो बुथुमनाय जायो। बेखौहाय जोङो लाव फान्थाव बेफोरखौ जोङो बुथुमनानैहाय हालदै बेफोरखौ बुथुमनानै जोङो हाग्रोनानै लानाय जायो आरो ना। नोंथां फिसा फिसाहायैै मोजाङै आरो बेखौ हानानै जोङो माला माला सुनाय जायो। जोंङो बे मालाखौ मायाव सुयो बुङोब्ला जोङो। बे औवानि जाय थेंगल बुङो ना बे थेंगल सैग्रोनानै लानानै जोङो बेखौहाय माला सुनाय जायो जाहाथे समायना नुयो। बेनि थाखाय जोङो लाव फान्थाव बेफोरखौ जोंङो बिदिनो गुबुन गुबुन गाबनि बैहाय होनाय जायो। बेखौहाय जोङो माखासेखौ माला बानायगोन आरो माखासेखौहाय जोङो। माला बानाया गारानो खिरखियाव लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो मोसौखौहाय मायाव थुखैनो बुङोब्ला जोङो दैमायाव दैमायाव थुखैनो लांनाय जायो। बेयावहाय जोङो। बे लावखौहाय सारनो थाखाय लांनाय जायो। दा नोंथाङाबो फोरमायजागोन बे मोसौ थुखैनाय बा मोसौ थुखैनायनि सायाव फोरमायदो नामा नोंथाङाबो।
औ नंगौ ओ नोंथांमोननिथिं जेरैबायदि मोसौ बैसागु बा बैसागुखौ फालिनाय जायो थिग जोंथिंबो बेफोरबा यदिनो बैसागुखौ फालिनाय जायो जोङो सैथ्र दाननि जोबथा सान खालिनो मोसौ बैसागु बा मकर संक्रान्ति बे
खौ फालिनाय जायो बेयाव जोङो मोसौखौ मोसौखौ जाहाथे मान होनानै बा मोसौनि जोलैया जोंखौ
ओ मावना दांनानै जाबोनायनि थाखाय जों मोसौखौ मोजाङै थाथों मोसौआ जेबो बेराम आजार जानाङाथों बा मोसौखौ जोङो बेफोरबायदिनो जेरै जों ओ फुजियो बेफोरबायदिनो जोङो मोसौखौबो फुजिनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ जोङो औ। बै सानाव जोङो मोसौखौ उदाङै हगारनाय जायो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों थिग बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो मोसौ बैसागु खालि जोङो माखासे जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद जेरै लाव फान्थाव हालदै बेफोरखौ जोङो सिगां सानखालिनो बुथुमना लाखानायनायनि उनाव मोसौ बैसागुखालि जोङो बेफोरखौ हान हानानै लायो हानानै लानायनि उनाव जोङो बेफोरखौ ओ माला सुखांनायनि उनावबो जोङो बेखौ गथा गथै मोसौ थुखैनो लांनाय समाव जोङो ओ माखा माखासे मेथाइजों मोसौखौ औ खुबै खुबै लांनो थाखाय जों खथाबो हा बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुखैनायनि सिगाङावनो एसे ओ साराय नि हांगार आरो माखासे जों जिगाबनि बा थुरिनि हांगारखौ जोङो। थाव गुबैजों लगायनानै मोसौनि मोदोमाव गोसोम दा सिख्रा दाग फोननाय जायो जेरैदि जोङो हखौबो देग्लिना लानानै हालदै मोनहांनाय
रंखौबो जोङो मोसौनि मोदोमाव लगायनाय जायो बेफोरबायदि लगायखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैनो लाङो बिनिफ्राय जोङो मोसौखौ ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो दैमा नङाब्ला जोङो जोंनि न' खाथियावनो थानाय फुख्रि नङाब्ला
औ
पाइपफोरजोंनो न'आव थुखैनाय बेजों लोगोसे मोसौखौ जोङो थुखैखांनानै लावजा फान्थाव जा बै लांखानाय लाव फान्थाव हालदै थुख्राजों खुबैनाय जायो जेरैबायदि जोङो मोनसे मेथाइ खनो जेरै लावजा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरै एर बेफोरबायदि माखासे
औ औ नोंथांनि रावखौहाय मोजाङै खोनाफैयाखै औ
औ औ आं नोंथांनि रावखौ खोनादों।
औ खोनाबाय दे आंबो नोंथांनिखौ औ खोनाबाय नोंथां। जोङो आं बेखौनो सावराय औ। औ नोंथां औ औ नोंथां खोनाबाय। ओं समावहाय खोनायाखैमोन नोंथां समावहाय खोनायो।
नों जोङो मोसौ बैसाग थांबाय बा जोङो बैसाग दाननि से खालाारनिफ्राय बैसागुखौ फालिनो बे जायो नोंसोरनि ओनसोलाव एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय जोङो औ खोनादों खोनाबाय नोंथां आंनिखौ खोनादों ना?
औ। औ खोनादों।
औ जोङो से बैसागोनि से खालारखालि जोङो गिबियावनो फुंनि समावहाय जोङो दुगैस्रां लोबस्राङै जोङो गिबियावनो जों फुजा खालामनाय जाग्रोयो आरोना नोंथां। जोङो बैसाग औ बैसाग दाननि से खालारखालि जोङो गिबियावनो आफा बोराइ बाथौखौ जोङो बावउग्रोनाय जायो खुलुमग्रोनाय जायो। बिनि उननि बिनि उनावहाय जोङो जोंनि गेदेर जेरैहाय जोंनि आबै आबौ, आइ आफा आदा बाजै बा फंबाय बिसोरखौहाय जोङो गेदेरफोरखौहाय मान बावो आरो उन्दैफोरखौहाय जोङो अननाय होयो आरो। जोंनो बैसाग दाननि बे से खालार खालि जोङो गिबियावनो जों बेफोरखौ से खालार खालि जोङो बेखौनो मावग्रोनाय जायो बा खालामग्रोनाय जायो जाहाथे गोजाम बोसोरा जेरैहाय मोजाङै मोजां बारग'लांदों जेबो दुखु खैदां खैफोद गैयालासेनो थिग बिदिनो गोदान बोसोराबो जाहाथे जेबो दुखु खैदां खैफोद जायालासिनो मोजाङै मोजां बारग'लांनो हायो बिनि थाखाय जोङो आफा इसोरखौबो आरो जोंनि गेदेरफोरखौबो मान बावनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो गे-गेदेरफोरखौ मान बावखांनायनि उनाव उन्दैफोरखौ अननाय होनायनि उनाव जोङो बै दिनखालि बेखिनिखौनो खालामनाय जायो। आरो बिनि नैथिनिफ्राय जोङो गामियावहाय जोङो मागिनो ओंखारनाय जायो जेरैहाय बे बोराय बुरि आरो सेंग्रा सिख्ला बिस गुबुन गुबुन हानजा जानानै जोङो मागिनो ओंखारनाय जायो नोंथां। जोङो गामियावहाय बयहाबो जेन'बा रायजो ओंखारनाय जायो नालाय बेनिखायनो न' हरसे न'आव जेनेबा रायजोनिबो जेरै- आइ आफा आबै आबौ बिसोरबो थां थायो आरो सेंग्रा सिख्लाबो थायो बिनि थाखाय जोङो बाहागो राननानै ओंखारनाय जायो नोंथां। जेरैहाय जोङो बे संक्रान्ति खालिनिफ्रायनो जोङो बेखौ से खालार होननानै हमनाय जायो जोंनिया यावहाय बैसाग दाननि द' खालारसिहालागै जोंना बैसाग दाननि द' खालारावहाय जोङो स्नि तिथि होननानै हमनाय जायो बैसाग बैसागो खौ बेनिफ्रायहाय जोङो बिदिनो बाहागो राननानै ओंखारनाय जायो गिबियावनो जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरा नै खाालारनिफ्राय ओंखारग्रोनाय जायो। जोंनियावहाय जोंनियावहाय बिदि नो खाम सिफुं जथा जोंनि बर'नि बेफोर दामग्रा आगजुफोरखौ लानानैनो ओंखारनाय जायो नोंथां। आरो बे बाहागो रान नायनि सेंग्रा सिख्लाफोर ओंखारखांनाय समनि साननि उनावहाय जोङो बोराय बुरिफोरा ओंखारनाय जायो बे थिग बेबायदिनो जोंनि बोराय बुरै फोराबो खाम सिफुं जथा बेफोरखौनो लानानै ओंखार खारो नोंथां
औ
जोंनि बैसागुआ बिदियैनो बे स्नि खाालार बैसागुआ बिदिनो जोंनिया से सप्ता बिदिनो बारहोहरनाय जायो नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथां। बिदिब्ला दिनैनि थाखाय जोंनि सावरायनाया बेखिनियावनो जाथ'बाय नामा नोंथां।
अब्ला जोंना समाबो जाबायना।
औ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'सै नोंथां।